हेल' नों
नोंथां मा खौरां नोंथां फुंबिलि नोंथां गोजोन फुंबिलि
दा ओ नोंथांजों आङो नैबे फुंबिलिनि निजोम सानाव नोंथांजों आं मोनसे ओ गोनांथार खोथा सावरायनो सानदों आरो नोंथां। दा खोथायानो जाहैबाय जोंहा अ खोथाया जाहैबाय जोंहा जोंहा सोलोंथाइया जोंनो गोनांथि बे सोलोंथाइया सोलोंथाइखौ जों मानो लानांगौ सोलोंथाइया जोंनि समाजाव मा सोलोंना लाबोयो सोलोंथाइया सासे सुबुंखौ माबायदि दि गोरों गोरा खालामो बिनि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां? अब्ला नोंथाङाबो फंनैसो बुंदो आंबो बिनि सायावनो फंनैसो बुंसै नोंथां।
जोंहा सोलोंथाइया समाजाव गोबां सोलायनाय लाबोयो। जेनेबा मोनसे समाजखौ सोलायनो थाखाय सोलोंथाइया जोबोद गोनां आरो माने। सोलोंथाइया मोनसे समाजनि बिथा बा खुन्थियाफोर बायदि। ओ जेनेबा जों साननानै ला जेनेबा मा होनो सोलोंथाइ गैयाब्ला मोनसे समाजा मा होनो बेखौ बे ओ बिगोमा गैयैफोरबायदि आरो बिदिनो जोङो समाज खौ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां सोलायनो हायो जेरै जोंहा माखासे सोलायनाय लाबोनो हायो जेरै जोङो आइजोफोरनि बेलायाव बुंनानै नायोब्ला जि गोदो आइजोफोरा जों जोंनि समाजाव बा जायखिजाया समाजावनो हग आइजोफोरा मा होनो
न'नि खामानि बा संनाय खावनायावल' बाहायनाय बाहायजायोमोनबा जेनेबा न'नि खामानिफोरखौल' फोरावल' थिसननानै दोनजायोमोन नाथाय दानि दिनाव बेफोरो सोलायबोजोबबाय बे सोलायनाया मानि थाखाय थाखाय जादों होनबा जोंहा सोलोंथाइनि थाखाय बे समाजा सोलायबाय आरो सो सोलोंथाइनि गेजेरजों समाजा सोलायबाय समाज सोलायनायनि गेजेरजों ओ मानसिफोरनि साननाय हनाया सोलायबाय साननाय सानाय हनाय लोगो लोगो जि आइजोफोर बिसोरबो समान मान मोननो हाबाय आरो नाथाय गोदोनि दिनाव ओ बेफोरखौ ओ जोङो नुनो मोननाय ननाय जायामोन मानोना गोदोनि दिनाव सोलोंथाइया बिदि गैयामोन आरो दङ जोंहा बुंनो ओ हाबावो जोङो जेनेबा
आइजोफोरखौनो दानि समाव जिबायदि ओ मा होनो गोनांथि होदों जि आइजोफोरनि ओ उम जि ओ साख्रिनि बेलायाव अ साननानै नायोब्ला आइजोफोरनो ओरैबायदि मा बुङो बेखौ ओ उम गोनांथि होदों आरो जेरै जोङो आइजोफोरनि थाखाय थामजिथाम जौखोन्दो एक्सट्रा खथा दोनखानाय जादों दानि ओ उम ओ गोदान ओ समाजाव ओ उम बा
उ
फोर मानि थाखाय जाखो होनबा बेफोर सोलोंथाइनि थाखाय जाबाय आरो ओ बिदिनो आरो ओ समाजाव सोलायनाय फैबावदों जेरै जोंहा ओ गोदोनि दिननि जि मा बुङो गोदोनि दिननि जि जोंनि समाज गोदोनि दिनाव जि जों बायदि जों माबायदि ओ मा होनोमोन संसार जाबोदोंमोन बा जों ओ माखासे नंखाय बाथ्रा बा खोमसि फोथायनाय बा ओ अ सैथो बाथ्राफोरखौ गोदोनि दिनाव जिबायदि ओ फोथायबोयोमोन नाथाय बेफोरो मा ओ दानि जि गोदान ओ मुगा बेयाव ओ सोलायबोबाय आरो बे मानि थाखाय जादोंबा सोलोंथाइनि थाखाय जेरै जोङो ओ खोमसि फोथाय नायखौनो बुंनो हायो जेरै गोदोनि दिनाव जों खोमसि फोथायनायखौ
अ गोबां नुयोमोन जेरै आयजोफोरखौ ओ बांसिन नुयो आरो मा बुङो
खोमसि फोथायनायनि जि ओ ओम फयो मा बुङो बेखौ खैसाराव खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनोम मोनो आरो जेरै जोंङो ओ उम ओ खोमसि फोथायनाय होनोब्ला जोंहा जि ओ जेरै आइजोफोरखौ दायनि दायनि हमनाय आइजोफोरखौ ओ नासयनानै दोननाय आइजोफोरखौ सोलोंथाइ लाहैयि बेफोर आरो ओ बेफोरो जाहैबाय मोनसे मोनसे सिगां समनि खोमसि फोथायनाय आरो दङ जेरै ओ ग सासे गथ' बा न'खराव सुबुंफोरा लोमजा योब्ला साजायोब्ला जोंहा ओ डक्टरनि सोलायै जोनि गोदोनि समाव ओ अजा हरनावसो थाङोमोन सोरनावबासो थाङोमोन डाक्टरनाव थाङामोन
जोङो बुंनो हाबावो जि ओ गोदोनि समनि जि ओ समाजाव जि बेबायदि आबाद मावनाय बेयो आबाद मावनाया दानि दिनाव गोबां सोलायबाय आरो गोदोनि दिनाव जिबायदि सुबुंफोरा आबाद मावोमोन नाथाय दानि दिनाव सुबुंफोरा जिबायदि आबाद मावो बेयो गोबां सोलायबोबाय आरो ओ जेरै जों बुंनो हायो गोदोनि दिनाव सासे आबादारिया आबादखौ ओ जिबायदि मावोमोन जि बायदि ओ मावनांगौमोन ओ बेफोरखौ ओम गोदोनि दिनाव मिथियामोन आरो नाथाय दानि दिनाव जिबायदि आबादारिफोरा ओ आबाद माव अ बियो गोबां जौगाबाय आरो जेरै जोङो बुंनो हायो मोनसे आबादखौ मा रै जोथोन लानांगौ मोनसे आबादाव माबायदि ओ जोङो ओम मा बुङो बेखौ ओम मुलि बा उम हासारफोर होनांगौ ओ बै आबादखौ जोङो माबोरै ओ बेफार फालांगि खालामनो हायो ओ बेसेबां हायाव गायोब्ला जों मुलाम्फा मोननो हायो हायो बेफोरखौ जोङो ओम मिथिनो हाजोबबाय आरो। बेफोरो मानि थाखाय जोखो होमबा सोलोंथाइनि गेजेरजों जाबाय आरो ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जों बेफोरखौ ओ जेबो मिथिनाय नङामोन बा हमदांनो हानाय नङामोन जेरै जे बुंनो हायो गोदोनि आबाद आबादारिफोरा बेफोरनि बागै जेबो गियान गैयामोन आरो। ओ बिदिनो जों बुंबावनो हायो जोंनि जि ओम थानाय ओ जानाय लोंनाय बेफोर गाननाय जोमनाय बेफोरफोरखौ गासिबो समजों लोगोसे सोलायलांजोब्बाय आरो गोदो नि दिननि जि जानाय लोंनाय उम बेफोरबो ओ सोलायबोबाय जोंनि जि गाननाय जोमनाय बेबो सोलायबोबाय आरो गोदोनि समनि जि जोंनि थानाय ओम बेफोरबो सोलायबोबाय आरो गोदोनि समाव जोंबायदि जों जि बायदि ओ थायोमोन जाबदा जुबदा ओम जेनेबा गुबुन हारिफोरजों मुगै जालायनाय ओ बेफोर बायदिया दा ओ खम जाबोबाय आरो बे मानि थाखाय जाखो होमबा बेयो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाबाय मा मानसिफोरा सोलोंथाइ लानानै माखासे माखासे बाथ्राफोरखौ ओ मिथिनो मोनबाय ओ जिबायदि थायोब्ला गुबुन हारि फ्रा मुगैयो बा गुबुन हारिफ्रा ओ नासययो बेफोरखौ जोङो हमदांनो मोनबाय बेनिखायनो जोंनि ओ थानाय जानायफोराबो सोलायबोबाय ओम जाउनाव गुबुन हारिफोरा दा बेफोरखौ गुबुन हारिफ्रा जोंखौ नासयनायखौ जोङो खम नुनो मोनसै आरो। ओ बेबायदि बिदिनो गोबां सोलायनाया जाबावदों नोंथां सोलोंथाइनि गेजेरजों बिदिनो नोंथाङाबो आंनो फंनसो बाथ्राखौ
हागोन नोंथां दा नोंथाङा आंनो मोजाङैनो फोरमायलांबाय। आंबो बिजिरनाय मोनबाय दा आंबो नोंथांनो फोरमायलांनोसै जेन'बा सोलोंथाइ आरो ओ सुबुं बा जोंनि बुहुमाव सोलोंथायाइया माबायदि सोलायनाय लाबोदों बा जौगानाय लाबोदों बा ओ बिदिनो जोंनि गेजेराव ओ जौगानायखौ लाबोदों आं बेखौनो बुंसै दा सोलोंथाइया मोनसे ओरैबायदि मोनसे जों आगजु होननो हा हागोन जायनि गेजेरजों ओ जोङो जोंनि बुहुम बा जोंनि समाज बा जोंनि गासिबो ओ गाज्रि थासारि जों बेखौ सोलोंथानायनि गेजेरजों सो सोलायनो हायो जों बेखौ बुंनो हायो। दा बिदिनो आं दा बुंबाय जे जोंहा ओ सोलायनायनि गेजेरजों बिदिनो जों खोमसि फोथायनायखौ बुंनो हायो सोलोंथाइ सोलों नायाव बा सोलोंथाइनि गेजेरजों खोमसि फोथायनायाबो जोंहा गोबां खमायबाय दा गोदोनि दिनाव जोङो माखासे नुनो मोनै माखासे मुवा बेसाद बा माखासे जाथावै बा बि बिदिनो दायना बुहुत आरिफोरखौ लानानै जोबोद गिनाय बा जोबोद जोंनि गोसोआव गिनायखौ लानानै जोङो खोमसि फोथायनानै थायोमोन दा आथिखालाव बेफोरो जोङो बिगियाननि गेजेरजों नायनानै जोंङो नुनो मोनबाय जे गासैबो बिथिङावनो जेन'बा बुहुद आरि बेफोर थायो बे नङा जोंहा माखासे खेथ्र'आव जोङो माखासे बिगियाननि बाथ्राफोर दङ' जों दा बेखौनो ओ नुनो मोननानै जोङो खोमसि फोथायनाय बेफोरो गोमालांनो हमबाय दा एसे बबबा गामि गफायावाव थागोन एसे एनै थेब्लाबो जोंनाव बांसिनानो बे गोमा लांनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बुंनो हाबावो आरो बिदिनो जेन'बा जोंहा ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों गोबां बिदिनो जोंहा ओ माखासे सानथौगिरि बा साननो हानाय बा गोरों गोरा सुबुंफोर ओंखारबाय जायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव गोबां दिनै ओ जों जाथावनो मोनै नुथावै बिफोरखौ जोङो नुनो मोनदों जोंहा बुंनो थाङोब्ला जेरै उरां जाहाज जोङो सुबुंआ जों बेखौबो सानफेरनो हायामोन जे जेन'बा मानसिआबोदि जेन'बा जोङो नख्रां सायाव अख्रां सायाव बिदिनो जोङो ओ दाउफोर बायदि बिरबायनो हागोन दा बिफोर माबारै जादों जेनोबा सोलोंथाइ लानानै माखासे सुबुंफोरा ओ बिगियाननि गेजेरजों गोबां रोखोमनि माखासे इन्जिन बा माबा माबि दिहुनानै दा बिथांमोनहा गोजौआव बिरबायनो हानाय मोनसे ओ उरां जाहाज बानायबाय जायनि गेजेरजों जों आथिखालाव ओ गोबां गोजान गोजान हादराव जोङो दसे समनि गेजेरावनो बेरायैनानै फै नो हायो बा थांनो हायो दा बेयाव ओ गोबां माखासे खरसानि गेजेरजों बानायदोंबाबो थेव थेवब्लाबो बियो ओ सोलोंथाइनि मोनसे बाहागो आरो बा सोलोंथाइजों दिहुनजानाय मोनसे बाहागो आरो आथिखालाव जोंनि गामि ओनसोलाव नों होन जा टाउन सोहरावनो होन गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि गारि मथर जोङो ओ बिदिनो मटर साइकेल बाइक साइकेल ओ गारि थावजों खारग्रा दिडिजेलजों खारग्रा बिदिनो ओ कारेन्टजों खारग्रा जों बेफोरबायदिखौ गोबां नुनो मोनदों बे गासिबो मा निफ्राय जादों होनबा ओ गासिबो सोलोंथाइनि गेजेरजों जाबो जोबनाय नाथाय जोंहा बिनि सायाव गारि मथरनि सायाव माखासे जोंहा ओ गाज्रि गोहोमबो गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामि टाउन सहोरफ्राव मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गारिफोराव पेट्रल डिजेल जों बेजों सालायो बे थाव खामगारनाया जोंनि ओ बारहावायाव गोरोबनानै ओ जोंनि बारहावाखौ गाज्रि खालामोबा जोंनि ओ आबहावायाव अक्सिजेनखौ गाज्रि खालामनानै जोंखौ हां लानायाव ओ खस्थ' मोनहैयो जायनि गेजेरजों आथि खालाव जोंनि सुबुंफोरा मा जादों माखासे हां लानायनि बेराम बेखौ जों सोमजिनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बिदिनो जेनोबा जोंनि समाजनि गेजेरावनो गोबां सोलायनायखौ लाबोयो जेरै जेनोबा नों सासे सुबुंआ ओ मोजां फरायनानै मोजां साख्रि मोननानै नखरखौ मोजां दैदेनलांनो हानाय गुन फैयोब्ला मा जायो बेआव जेन'बा समाजनि माखासे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा मा खालामगोन बिथांआबो मालाय साख्रि मोननानै गोबां बिदिनो रां खामायबाय न' बां लुबाय गारि मथर बायबाय बिदिखौ साननानै जोंनि समाजनि सुबुंफ्रा बै सुबुं नि खिथु खिथु खारफानो सोलोङो आरो जेनोबा बिथांआबो बिदि हादोंबा जोंबो हागोन खोमा होननानै दा बिदिनो बोसोराव सासे सासे सासे मोनलांब्लाबो मोनसे समाजाव बिदिनो गोबां जौगानाय खौ जों नुनो मोनो आरो बे समाजा अब्ला बै ओनसोला बा बै गामिआ जोंनि ओ जेन'बा सारा दुनिआवनो जोङो मोजां मोजां गुन मोजां मोजां ओनसोल मोजां गामि बेखौ जोङो नामखौ मोननो हायो आरो दा बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि गोहो दा सोलों बेनिखायनो जों बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो गाव खौनो जौगानो हानाय गावखौनो दैदेननो हानाय बा गावखौनो इयुनाव मानसि मोजां खालामनो हानाय बेफोरबादिखौ जों नुनो मोनो ओ दिनै गोबां सुबुंआनो गोबां जायगायाव गावजों गाव नारा नाथा नाजालायगासिनो दं गावजों गाव गोबां रोखोमनि गोबां गावबा गाव सोलोंथाइखौ गावजों खाबजानाय सोलोंथाइफोरखौ लानानै ओ सोलोंथाइखौ लानानै बिथांमोना गावनि जिउनि थांखिखौ होसोगासिनो दं दा बिथांमोनहा गासिबो मानि सायाव सोनारना थादों सोलोंथाइनि सायाव जाय बिथांमोना मोजां रोखोम सोलों थाइ लागोन बा गावखौ गावनि नाजानायजों लोगोसे बे मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ लागोन बा गावखौनो मोजां दैदेनलांगोन अब्ला बिथांआ सानसे समाव ओ मोजां ओ सरकारि साख्रिफोर लानानै बा मोजां रोखोमनि मोन से सोलोंथाइ लानानै मोजां गावखौ दैदेननानै इयुनखौ मोरै माबोरै बारग'हरगोन बेखौ साननानै बिथांआ गावसिनि ओ गावनि दुखु दाहा सैनांब्लाबो बिथांआ मोजां रोखोमनि सोलोंथाइखौ लागासिनो गोबां सुबुंफ्रा मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव आथिखालनि मुलुगाव गोबां सुबुं अनजिमाया बांबाय जायनि थाखाय जोङो ओ सरकारि सा ख्रि मोननांगौ बा साख्रि मोननांगौ बियो गोरलै नंला जायखौ जोंनि सुबुंफोरा दासिमाव होसो हो सो मोननो थाङाब्लाबो नाजाथाबगासिनो मानो होननानै बुोब्ला नाजानाय थाब्ला गासिबो जाफुं होननाय बाथ्राखौ बिथांमोना सैनानै दङ दा बिदिनो सोलोंथाइया गोबां खेथ्रआव जोंखौ लाबोदों आरो जेन'बा जोङो सोलोंथाइ बेनि गेजेरजों आथिखालाव गोबां रोखोमनि माखासे गियााननि सुबुंफोरा मबाइल लेपटप इन्टारनेट बेफोरखौ बाहायनायखौ फोरोंबाय आरो जों सोलोंबाय जायनि गेजेरजों जोङो गोबां दुनियानि बा गोबां गुबुन गुबुन हादरनि माखासे मुवा बेसाद समाज बिथांमोननि गाननाय जोमनाय थानाय जानाय लोंनायफोरखौ जोङो सोलोंनानै आथिखालाव जोङो बेफोरनि बेफोरफोरनि नि बा बिसोरनि माखासे समाजनि दाय जोंनि समाजाव गाज्रि बिहोम आरो मोजां बिहोमबो होयो गाज्रि बिहोम होनोब्ला जेन'बा नोङो नोंनि समावनो थाखा थानाय बा नोंनि हारिनि बा नोंनि नोंनि नोंनि असे गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरखौ बाव गारलाङोब्ला नोंथांनि गाननाय जोमनायफ्रा गोमालांनो हमगोन बेखौ जोङो साननांगौ जायो दा बिदिनो मोजां होनोबा जोङो जेनेबा जों माखासे गाज्रिफोरखौ जोंनि माखासे गाज्रिफोरखौ नेवसिनानै जोङो जों बिथांमोननिखौ सोलोंना लानो हायो बा बिथांमोननि साखोन सिखोन थानाय बिथांमोननि गाननाय जोमनाय जों बेफोरखौ एसेबाबो सोलोंना लानो हायो आरो नाथाय गासिखौबो सोलोंनानै लानांगौ बे नङा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गावबा गावनि थाखानायखौ खोमाना लानो नाङा जों जों बारायदेरनांगौसो दा खोमानानै लायोब्ला मा जायो जेनेबा नोंथांनि हारिया हा नोंथां